औ खोनादों ना नोंथाङा औ
खोनादों नोंथाङा फ्रि दा
औ दा आं फ्रियैनो दं
नोंथों जों मानि माखासे खोथा आयदानि सायाव रायजलायनो सानदों मोन हागोन ना
औ औ हागोन रायलायनो हागोन
आयदाया जाहैबाय दानि आरो गोदोनि जुगनि जे बेनि सायाव रायज्लायनो सान
औ औ रायलाय जागोन
थि नोंथाङा फोरमायदो
औ दानि आरो गोदोनि जुगावथ' जों गोबां फारागखौ नुनो मोनबाय नोंथां
उ
जों आथिखालाव नायोबा गोदोनि बायदि दा नुनो थांलिया गोदो गोदाय जाहैबाय जोंनि न'खरनि मा होनो जाखिनि मा होनो मावनाय आदब एबा आबाद मावनाय आदब बिनि गोबां सोलायबाय आथिखालाव दा जोङो नुनो मोनो माइ गायनाय आबाद मावनाय बेफोर जाबाय गोदोनि बायदि नंला गोदो गोदाय नांगोलजों हालेवोमोन मोसौजों हालेवोमोन एबा गोदो गोदाय जोंनि न'खर न'खरा माबा मोनसे खामानि एबा माबा मोनसे बबावबा थांनो नागिरब्ला हान्था मेलानि जाहनाव बुंनो थाङोब्ला साइकेल एबा गारि थाबायनानै थाङोमोन नाथाय आथिखालाव गोदोनि बायदि नुनो थांलिया जों गासैबो मा होनो बिदिनो गारि मथर एबा बाइकफोरजोंसो थाङो ससे लामा हान्थिनो थाखायनो एबा गोदो गोदाय जोंनि आबौ आबैनिफ्रायनो गोदो गोदाय मा होनो ओ
दे बुं नोंथां
औ दा गोदो गोदाय नुनो थाङोब्ला जोङो मा होनो हालेवनाय होन मा होनो माइ मारा होनाय होन बेफोरखौ मोसौजों हालेवोमोन नाथाय आथिखालाव नै माबा ट्रेक्टरजोंसो बिदिनो हालेवो बिगियानारि आदबजोंसो बिदिनो गोबां रोखोमनि हालेवनायखौ नुनो मोनो एबा सम मा होनो समखौ नस्थ' खालामासिनो खम समनि गेजेरावनो हालेवनायखौ नुनो मोनो एबा माइ मारा होनायखौ नुनो मोनो जोंनि गासैबो न'खरफोरावनो गासैबो मानसिफ्रा जोंनि गामियाव मा होनो मोसौखौ नुनो थांलिया गोदो गोदायनि बायदि गोदो गोदाय मोसौखौ गलि गंसे बा दसथा बिस माखासे फिसियोमोन नाथाय आथि आथिखालाव बेबायदि फिसिला मा होनो गोबां न'खरानो मोसौ गैयै जाजोबबाय आथिखालाव गासिबो मा होनो ट्रेक्टरजों हालेवजोबसिगोन जोबसै बेनिखा बेनि ओंखायनो गोदोनि बायदि हालेवला आरो गोदोनि बायदि जोंनि बर'फोरा बेबा जोंनि सुबुंफोरा ज' ज' मा होनो सावरि बादालि जालिया गाव गावल' मा होनो हाजिरा लानानै बिदिनो मावसै गोदोनि बायदि रां गैयै मा होनो मावलिया मा होनो जानाय लोंनायजोंनो गोदो बुजायनो हायोमोन मावद्राफोरखौ बेबायदिनो नाथाय गोदो बायदि नाथाय दानि मुगायाव बेबायदि नंलिया गासिबो हाजिरा फाथिजोबसै गासिबो मानो मानो मानो होनबा बयबो बेस्थ' गावबा गाव खामानियाव आथिखालनि मुगायाव बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मा होनो बिगियानारि आदब जों मावसै आरो गोदो गोदाय मा होनो बिदिनो खौरां दैथायनायाबो माबा मोनसे मा होनो बेबायदिनो मोनसे माबा बिदिनो मोनसे लाइजाम एबा स्टिक बेफोरजोंसो खौरां दैथाय हरोमोन नाथाय आथिखालाव खम समनि गेजेरावनो बेफोरखौ जों मबाइल होननाय मोनसे बिगियानजों जोंनि सुबुं माहारिया सानखांनानै दिहुननाय मोनसे मबाइल फन बेफोरजोंनो सेकेणड एबा एक मिनिटनि गेजेरावनो जोङो गोजान जायगायाव थानाय नि खौरांखौ जों गोरलैयैनो मोननो हायो एबा गुबुन गुबुन जायगानि नुथायफोर एबा सावगारिफोरखौ जों गोरलैयैनो नुनो हायो आरामसिनो मानो होनबा जोंनि मा होनो आथिखालनि मुगायाव गोबां सोलायबाय दा जोंनि मुगायाव कारेन्ट फैबाय एबा जोंनि मुगायाव डिजिटेल मुगा जाबाय जोङो दा बयनिबो न'खराव मोनसे कारेन्ट होननाय नुनो मोनोन नाथाय गोदोनि मुगायाव बेबायदि कारेत होननाय गैयामोन। गोदो गोदाय मा होनो हर हरसे खोमसि थानांगौमोन। हर जाब्लानो जोंनि सुबुं माहारिया दुखु खस्थ'जों सहायनानै थानांगौमोन जायनि जाहोनाव जों गरम बोथोराव गोदो फां गिसिब सोमनानैनो हरसेखौ बारहोनांगौमोन। एबा गोजां बोथोराव मा होनो बिदिनो खम्बाव जोंनानै थानांगौ नाथाय आथिखालाव दानि जुगाव गासिबो गरम बोथोर जाब्लानो फांखा दंसै फांखाखौ हथे सालायो बिदिनो नों सुइस थुना होबानो एक सेकेणडनि गेजेरावनो बे गि गिदिंबाय थागोन जायनि जाहनाव जों आरामखौ दानि जुगाव गोबां मोननो हायो आरो आरामजों लोगोसे बेबायदिनो गोबां समनि गेजेराव मा होनो सम मा होनो खम समनि गेजेरावनो दैखौ मोननो हायो नाथाय गोदो गोदाय दै लायनो थाखाय जों बेसेबा गोजान गोजान थांनांगौमोन जोंनि न'खरनिफ्राय बेसेबा गोजान गोजानाव जों दै लायनो थांनांगौ नाथाय आथिखालाव बेबायदि नंलिया। खम समनि गेजेरावनो जों बेफोरखौ मेचिन होननानै मुवाजों जों गोबां गोरलै समावनो दिहुनना लानो हायो आरो बेबायदिनो जोङो गोरलै समनि गेजेरावनो जों माबा मोनसे नांगौ जानाय मुवाखौ दसेनो हान्था मेलानि जोहै गारि मथरनि जोहै जों बहसिनो लायना फैनो हायो आरो गोदोनि बायदि साइकेलजों थांहैया गोदो गोदाय बयनिबो न'खराव साइकेल गंसेानो गैलियामोन एबा गैयामोन नाथाय आथिखालाव गोबांनि न'खरावनो गारि मथर नुजोबनोसै जायनि जायजों गोरलैयैनो मा होनो थांनो हायो आरो न' बांनि गोदो गोदाय आरो दानि जुगाव बुङोब्लाथ' गोबां फारागखौ नुनो मोनो गोदो गोदाय थुरिनि न' हाग्रा एबा थोखौनि न' नुनो थाङोमोन आरो दा नुनो थांनाय बेबायाददि जायखियाजाया दा गोबां न'खरानो फाखका एबा सिमेन्टनि जाजोब्बाय एबा गासिबो न'खरानो सिमेन्टनि जाजोब्बाय जाय न'खरखौ जोङो इन्जुरनि नुनो मोननो थांलिया आरो। साफा सानैल' नुनो मोनो जाय न'खरखौ जोङो आरो गोदोनि बायदि जों नुनो थांलिया थुरिनि न' दानि जुगाव बेफोर न'फोरा गोबां बोसोर बोसोर जोरो बोसोरबा बोसोर द' दस बोसोर नाथाय गोदो गोदाय न'फोरा मा होनो बोसोरसे एबा बोसोरनै एबा बेफोरबायदि जोरोमोन गोदो गोदाय सारअन्थाइ माबाफोर बारहुंखा फैबानो न'फोरा बायोमोन नाथाय आ खाथिलाव बेफोर फैबाबो जेबो जों बायनाय एबा जोंनि न'खराव खहा जानाय नुनो मोननो थांनाय आरो नोंथां दा नोंथां नोङो नोंथांखौबो आङो एसे गोदोनि आरो
आथिखालनि मुगायाव माबायदि सोलायाखै बेखौ एसे फोरमायना होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय।
ए दा माखासे गोबां खोथा बुंलां जागाबाय जेनेबा गोदोनि आरो आ थिखालनि मुगायाव गोबां फाराग दङ दानि मुगायाव जों सब माबायावनो जों सोलायनायखौ नुनो मोनो जेरै आबाद मावनाय हान्था मेला खालामनाय
औ
जों सोलोंनायखौ नुनो मोनजोबसै आरो ना जेरै आबाद खालामनानैाथ' बुंखाबाय जेनेबा जोङो जेरै आबाद खालामनो थाखाय हालौवनो थाखाय जोङो ट्रेक्ट्ररनि बायदिसिना मुवा-बेसाद बाहायो आजिखालिथ' माइ गायनि थाखायबो बाहायो आरो बेबायदिनो जोङो रासायनारि हासारबो बाहायो बेदिनो आबाद मावनाय स' माने बिगियाननि बिगियानारि थासारिजों जों आबाद मावनाय खौ नुनो मोनो आरोना जेरै हान्था-मेला जों हान्था-मेलाखौ गोदोनि जुगाव जों मोनसे जाया बे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव लांनो थाखाय जेनेबा-हान्था मेला खालामनो थाखाय जों जोबोद खस्थ'मोन जेनेबा साइकेलबो गैबावासोमोन बे समाव बांसिनानो जों होनबा थाबायनानैसो गुबुन दाबसे जायगायाव लांनांगौ जायोमोन बे होमबा बेखौ नायनानै जों दानि दानि मुगाखौ नायनानै नायोबा जों जोंना सब बुस्थुआनो एभेलेबल दं जेरै गारि होनफ्राय होन लामायानो होन जों आरामसे आनहा जेनेबा रां खामायनो थाखाय बिजनेस खालामनो थाखाय जों बे गामिनि बे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव जेनेबा आरामसे माने जोङो लांनो हायो आरोना दा बेबायदिनो सोलायनायखौ जों नुनो मोनो जेरै गोसो आरो बे सम गोदोनि समाव बेबायदिनो गारि मथर गैयिनि थाखायबो जेरै ओम जेनेबा जों गामि एरियानि मानसिफ्रा मोनसे समाव मोनाब लोमजाबोबा जोङो हस्पिटालाव मोनहैस्लाबाबाबा
औ
मानसिया मानसिया जुदि नांगौ समाव मोनैयाबा बे मानसिया थैनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो गोदोनि जुगाव दा बेबायदिनो सुबिदाफोरखौ नायबाबोथ' जों दा गोदोनि आरो दानिजों रुजु जाथावानो बा गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनो जेरै
औ
फराय साफोर फरायसालि फरायनाय सोलायबाय जोंना जोङो आरो जेरै जानबुं जों नोंथाङा दहाय होनदों जेनेबा जों मोनसे जायगायाव जेनेबा गोजान जायगायावहाय ओ खौरां हरनो थाखाय जों गोबां सम लायोमोन खिन्थु दानि जुगाव जोङो से मिनिटबो से मिनिदनिबो थाइम लाया जोङो जेरै
ओम
दा जों जानबुंजों जोङो आरामसे जोङो गावनो दानो हरबा दानो थाङो बेबायदिनो जाबाय आरोना जा बेफोरखौ जों सोलायनाय नुनो मोनदों आरोना आ सब जायगायावनो जों सोलायनायखौ नुनो मोन्दों जेरै न' बां नोंथाङा बुंदों बै समाव जोङो थुरि आरो ओ थोखौ बिलाइनि न' नुयोमोन बे समाव दानि जुगाव जोङो पाका आरो पाकानि न' लुनायखौ नुनो बांसिनानो पाकानि न' लुनाय जेरै थुरि आरो थखौ न'फोरा जोंनाव ओ से बोसोर नै बोसोरल'सो जोरोमोन बे समाव दा जोंङो हमना ला पाक्कानि न' लुबा जोंहा बोसोर दस बोसोर बिस बोसोर औ दसल' नङा पनसास बोसोरसिम गाहाम जोरनायखौ जों नुनो मोनो आरोना जोङो गासिबो बि गियानि नाजानाय आरो सुबुं सानखोनि थाखाय जों मोनदों आरो जों बेखौनो नुनो मोनो
औ
रायलायबाथ' गोबां जोङो दंबावो ओ जेरैहाय जोङो ओ जानाय-लोंनायनि सायाव गोदोनि जुगाव जेनेबा ओ जि रासनारिक हासार गैयाबाबो जोङो जेनेबा
औ
ओ जानाय-लोंनायाव मोजाङानो जायोमोन खिनथु दानि जुगाव सुबुंफोरा बांसिन रां खामायनो थाखाय ओ रासायनारिक हासार बाहायनानै जेरै मैगं-थाइगंखौ बुरजा मोननो थाखाय रासायनारिक हासार बाहायबाय जेब आरो आथिखालावथ' ना बिदिनो न फिनाय बिदिनो दाउ अमा फिसिनाय राव जोङो रासायनारिक हासार बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो। स' बेफोरो जोंनि देहानि थाखाय गाज्रि। गोदोनि समाव ओंखायनो बिनि थाखायनो जेरै गोदोनि सुबुंफोरा राजासथारिख हासार बाया मन्दिरै सब माने मिथिंगायारि जों मोननाय मुवा बेसादमोन बांसिनानो गोदोनि सुबुंफोर जानाय मुवा बेसादा सब बेफोरखौ माखासे फाराग आरो गोदोनि सुबुंफ्रा बेनि थाखायनो माने गोबावसिन जोरोम मोन दानि दानि सुबुंनिफ्राय मानोना दानि सुबुंफोरा रां खामायनो थाखायनो रां लबावनो राजासनितक हासार बाहायनाय बिदिनो बायदिसिना बाहायनानै बेबायदि जिोंखौ माने जाबाय आरोना बेनिखायनो गोदोनि सुबुंफोरा जोंनिो बांसिन जोरोननायखौ जों नुनो मोनोमोन दानि सुबुंफोरा जोबोद एसे सुबुंनि जिबआ एसे सुंद' जाबाय होननानै जोङो मोनथिनो मोनो। दा बेफोरनो फाराग आरो नोंथाङा एसे बुंबावगौ नामा ससेनो?
दा जोंनाथ' समाबो जासिगोन नालाय।
अ अ दे होमबा नोंथां दोननोसै नामाथाय?
औ दोनथ'नोसै।
ं दे गोजोननाय थाबाय नोंथांजों रायलायनानै।